हेल'।
हेल' नोंथां अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
आं नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय। आं नोंथांजों दान्दिसे सम जोंहा बर' हारिनि जा। जानाय लोंनाय मैगं थाइगंफोरनि सायाव एसे सावरायनो होनना सानदोंमोन नोंथां।
औ औ नोंथां औ हागोन नोंथां।
अ अब्ला आं गिबियाव बर' जोंनि बर' समाजनि जा जानाय लोंनायनि सायाव एसे नोंथांनो फोरमायना होग्रोनोसै नामा नोंथां?
औ जायो नोंथां।
बेनिउनावहाय ओ नोंथाङा थालां माबाफोर नोंथाङाबो फोरमायना होबानो जाबाय बेनि उनाव आं मिथिस्लाबैफोरखौ।
औ नोंथां। औ औ नोंथां औ दे नोंथां।
औ दा बर' हारिनि जोङो जानाय लोंनाय होनोब्ला जानाय लोंनाय ओंख्रिफोर होनोब्लाथ' जोंहा फार्स्ट जोङो अनलाखौ बावनो हाखायााना नोंथां अनला होनना बुङोब्ला जोंहा अनलाया फैखायो बर'नि जानाय होनबा मानोना जोंहा अनलाया मोनसे जोबोद गोजौ थाखोआव मान मोननाय मोनसे ओंख्रि ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो अनला ओमफ्राय जोंहा सबायजों दाउ नङा होमबा?
औ।
ओमफ्राय ओ सबायजों साम' नङा होमबा नोंथां? अमा गोरानजों अमा गोरानजों बिदिनो सबाय बायदि बायदि मैगं जेरै अमाजों नारजि ना नोंथां दा बैफोर ओंख्रिफोर खौ जोङो बर' समाजाव गोबाङैनो जानाय नुयो आरोना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
दा बिदिनो ओ जोंनि अनलाखौ माबोरै जायो आं नोंथांनो एसे फोरमायनोसै ना नोंथां जा रोंगौ माबाफोर गोरो थालाङोबा नोंथाङा बुंबानो जाबाय मानोना जों आरो हौवा मानसिनाा बांद्राय ओंख्रि संनाय जाया अब्लाबो। जाखिनिखौ नुयो बेखिनिखौ जाखिनिखौ मिथिगौ बेखिनिखौ बुंसै आरोना नोंथां। औ। दा अनला जानो गोनांब्ला जोंहा गिबियावनो अनला होनना बुङोब्ला जोंहा खारैखौ नांखागोन जों ना अनला खारै खारै नांगौ ओमफ्राय बिदिनो जोंहा अनलायाव आरो मोनसे एंगारनो हायै बुस्थु दङ जायखौनो जोङो अन गुन्दै ना नोंथां?
औ औ।
जोंनो बिदिनो अन गुन्दै नांगोन दा अन गुन्दैखौ जों मानिफ्राय मोनगोन? जोंहा माइरं माइरंनिफ्राय जों बानायना लायो अन गुन्दैखौन ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
जों माइरंखौ दान्दिसे सम ओ दैयाव सोमना दोनबाय बिनि उनाव माइरंआ रुयोब्ला जों बेखौ खायफा उवालावबो देनाय जायोना नोंथां दिंखिफोरावबो देनानै लायो। दानियाथ' बांसिन ग्राइडार मेसिन ओंखारबाय नालाय ओ गोबाङानो ग्राइडारावबो बेखौ माबाना लायो मिक्सआव खालामना लायो। नंङा होमबा नोंथां? दा बेखौ खौ नांगोन ओमफ्राय बिदिनो जोङो अनलाखौ गोबां रोखोमनि जाजायो आं दा ओ अनला औवा मेवाइजों अनला संनायखायनो एसे फोरमायनोसै नोंथांदों ना नोंथां दा बिदिनो औवा मेवाइजों अनला जानो गोनांब्ला जोंहा खारै अन गुन्दै बेफोरखौथ' नांखाबाय बेजों लोगोसे जोंहा दाउ बेदरफोर होयोब्ला मोजांसिन जायो आरोना नोंथां
औ औ।
एसे लकेल दाउफोरजों जाबा एसे साबजासिनो जोंहा बिदिनो जोंहा दाउ बेदरबो नांबाय। बेनिफ्राय जोंहा औवा मेवाइखौ जोङो औवाबारियाव थांनानै फार्स्टआवनो जोंहा लाना फैनांगौ जाबाय दाननानै ना नोंथां?
औ औ
गिबियाव जोङो बेखौ दाननानै लाना फैनांगौ ओमफ्राय लाना फैनानै बेनि बेखौ जोङो साफा खालामनानै बिनि सिङाव थानाय बाहागोखौ जों दिहुननो लागा जाबायना नोंथां सेखाफोरजों खानानै एनिफ्राय बे सिङाव जा जोंहा थायो जा बाहागो थायो औवा मेवाइनि बे बाहागोखौ जाग्रा बाहागो खिनिखौ जोङो ओ एसे गेदेद बा फिसा जखानि जोंहा नों माबायदि जानानै मोजां मोनो बिदि हानानै लाबायना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ हाखांना लानायनि उनाव जोङो ओ बेखौ दोनबाय एसे ओमफ्राय खायफाया बेखौ मा खालामो हाखांनायनि उनाव दैयावबो सोमना दोननायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां दसे सम मानोना दैयाव सोमना दोनोबा गोखा जाया नामा बिदि होनना जोङो सानो आरो खायफाया
औ
इदिनो मा सोमना दोननायखौ आं नुनो मोनो आरो बेनि उनाव जों मा खालामबाय ओ बिदिनो जोंहा दाउ बेदरखौ मोजाङै संनायनि सिगां जों दाउ बेदर खौबो जों एवफ्रामना लानांबायना गिबियावनो ओ थाव गुबैजों बिनि उनाव दाउ बेदरखौ खांना दोननानै जोङो बा नङाबा खायफाया बिदिबो सङो दाउ बेदरखौ एवबाय थानाय समायावनो जोङो बै ओ हानानै नालाय अबेबा मेवाइखौ बेयाव होफाखायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
होफानानै दान्दिसे सम बेजों एवफाबावनानै जोङो दैखौ नांगौ बिबांनि होनाय जायो आरोना नोंथां दैखौ हर खांनायनि उनाव एसे गोदौबा जोङो बेवहाय खारदैखौ होनाय जायो आरोना नोंथां नांगौ बिबांनि खारदैखौ होबाय होनाय उनाव एसे गोदौबाय थानाय हमायाव जोङो बै देनानै लानाय अन गुन्दैखौ ओ मा खालामबाय खायफाया दैयाव मिक्स खालामना लायो एसे दैयाव गलायनाबो लाजायो जोङो ना खायफाया दैयाव गलाया लाफानो ओरैनोबो जोङो फ्रि फ्रियै होजायो आरो ना
औ औ
बेखौ ओ बै देना लानाय अन गुन्दैखौ बेयाव होबाय थानांगोन आरो लोगोसे होना होनानैल' दोन होबा जानाय नङा बेजों लोगोसे जोङो गारबाफोरजों एरनांगोन आरोना नोंथां
औ
जुदि जोङो बै ओ देनानै लानाय अन गुन्दैखौ होनानै एराब्ला जोंहा बेयो सिङाव गोदोनानै जोंहा खामो आरोना मैगङा
औ औ
होमबा खामोब्लाथ' जों जानो हानाय नङा ना नोंथां बिदिनो नां गौ बायदि जोङो एरनानै ओ संनांगोन आरोना नोंथां संख्रि फालौ बेफोरखौ होनानै मोजाङै बिदि संनायनि उनाव जोंहा मोननोसो मोननोसो समाव जोङो मेसें बोथोरफोराव जोंहा धुन्दिया थायोना धुन्दिया जायो दा जोंहा गोलोम बोथोर बा दैज्लां बोथोराव दुन्दियाफोरखौ जोङो दुन्दियाफोरखौ बारा बांद्राय मोनाना नोंथां अब्लाबो जोंहा मोदोमनायनि थाखाय मोनसे मोनोना गंगार दुनन्दिया होनो जायखौ जोङो गोबां गामिफ्राव खासिथाराबो बुंनाय जायोना नोंथां बै बैफोरखौ जोङो आखाइजों एसे माबानानै मस्लायनानै बेसोर बस'नानै बेखौ होनाय जायो आरो ना नोंथां ओं ख्रैयाव होनायनि उनाव जोङो खांनानै बेनि उनाव बिदि जानाय जायो आरो ना नोंथां जोबोर गो गोथाव जायो ओमफ्राय बिदिनो जोङो गोबां अनलाखौ जाजायो जेरै साम'जों जाजायो नङा होमबा
औ औ
बायदिसिना ओमफ्राय जोंहा साम'खौथ' जोङो जोगोनार जेरै साम' ओंख्रिखौ जोङो जोगोनारफोर जों जाजायो नङा होमबा जोगोनार जों जाबो जोबोर गोथाव जायो बिदिनो साम' होन्ना बुङोब्ला जोंहा साम'आ गोबां रोखोमनि थायो साम'फोराबो जेरै साम' लेंग्रि थायो ना दैमानि मफ्राय साम' फिसा मोनसे दङ जोंहा साम' लादाय थायो जोंहा गेदेर
औ औ
दा बै गेदेर साम'खौ जोंहा डाइरेक्टलि जोंहा आइखौ सोबनानै जानो हायाना नोंथां सोबनानै जानो हायाब्ला जों बेखौ मानो मा खालामो बेखौ जोङो रुनानै जोङो दिहुननाय जायो ना निखौ सामुनिखौ दिहुनना लानानै जोङो साफानाय एवनानैबो जायो खायफा ओंख्रियाव होननाबो जानाय जायो आरोना नोंथां बिदिहायनो जों गोबां रोखोमनि नारजि अमा बायदिसिना जानो हायो आरो ना नोंथां दा आङो नोंथांमोननिसिम बर'नि जोंहा मा मा ओंख्रिफोरखौ जाय गोबां जायो बेफोरनि सायाव एसे मिथिनो लुबैगोन नोंथां
औ औ हागोन नोंथां दा आं अनलानि बागैनो बुंनो थांदों जि जोंनि थिंजाय अनलाखौहाय नांगो सेबां माइरंखौहाय सुना लानानै मोजां जागायाव बेखौ माने मो मोजांओ फेसेेरना होनानै बेखौ दै रानायखौ नेयो दैखौ रा होनानै बिनि उनाव सोरबाया दानाथ' ग्रेन्डार ओंखारबाय नोंथाङाथ' एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय जे सोरबाया ग्रेडारजों बा सोरबाया उलारजों बा सोरबाया थबसिजों बेफोरबायदि सोरबाया बाद दिंखिजों बेफोरबायदि देनायखौथ' आथिखालाव नुनो मोनखायो स' दिंखि बेफोरबायदिजों देना लाबाय देनायनि उनाव बेहाय सारायखौहाय सारायावहाय जे माबाखौ बेदरखौहाय एवफ्रामना लागोन बेदर बेदरखेवफ्रामनायनि उनाव बेखौ इमानबो मोनथारनाङा माने मोनहां एमानबो माने एवफ्रामना दोननानै बेखौ बिनि उनावहाय दै होगोन दै होनानै बेवहाय खारै होखागोन खारै होनानै बिदिनो फालौ ओमफ्राय बिदि नांगो बेफोरबायदि जिरादखौ होना लागोन उनह अनहैयिनि सिगाङनो बिनि उनाव जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला बेवहाय अनखौ फ्रि फ्रि होना होगोन जाहाथे बियो गथा जाया आरो बेखौ एरना होबाय थागोन जेब्ला बियो अना गोदौवो अब्ला बेवहाय बेदरखौ होगोन बेदरखौ होनायनि उनाव मोजाङै जे बेखौ मोजाङै दैफोरखौ राननो होनानै बिनि उनावहाय अनलाखौहाय बिब्दिनो रान होनानै बिबदिनो थिखांनाय जायो आरो जोंनिथिंजाय आरो बायदि बायदि मैगं नङो जेरैहाय दा नारजिखौ बुंनो थांनि आं नार्जिखौहाय जोंनिथिं फार्स्टावनो फोगोरनाय जायो फोनायनि उनाव बेनि ओंखारनायनि फसलखौ नेनानै जेब्ला बियो बोराय जायो अब्ला बेखौ खासिदो खानानै न'आव लाबोनानै फोरानो फोराननानै बिनि बिलाइ ओंखारनाय बिलाइखो फोराननानै फाय दैयाव सोमना दोनो आरो सोरबाबो सोरबाया रुयोबो सोरबाया आरो दैयावबो सोमना दोनो जोंनिथिंजाय बांसिन बांसिन रुयो आरो रुनानै बिनि उनावहाय बेखौ सारायाव होनानै खारैखौ होनो हायो आरो जाहाथे बियो गेब्लेजोबथो होननानै बेखौ बिनि उनावहाय खारायखौ होनायनि उनाव नांगोसेबां दै बा फाल संख्रिफोरखौ होजोबनानै नांगौसेबां दैखौ होनानै बिनि उनावहाय सोरबाया अमा मेजेमजों जायो सोरबाया अमा बिबौजों जायो सोरबाया बेलेग बेलेग बेदरजों जायो नालाय। स' एयाव होना लाबाय जेखि जाया बेदर हमना ला दा दा इयाव होनायनि उनावहाय जोंहा बेखौबो बिब्दिनो नेगोन गोदौनायखौनो गोदौनायखौ नेगोन। बेनि उनाव बिबो बिबदिनो सेम अनलाजोंनो सेम आरो दा साम' आरो सबायनि बे बुंनो थांनि आं। साम' आरो सबायनि बेलायाबो बिब्दिनो सेमनो साम'खौ फोस सावनो ओरैनो गोजाय अरना लाग्रोगोन जे बियो फासावनो मोनग्रोथोन होननानै एरैनो गोजा एवनानै लानायनि उनावहाय बेखौ बोखांना दोनथ'नानै सबायखौ आरो फालौ बिदि नांगौ बेसादफोरखौ होनानै एवगोन एवनायनि उनाव बेवहाय दै होनानै खारै होना होगोन। बियो जेब्ला गोदौ अब्ला बेयाव बयबो साम' होगोन बिब्दिनो सेम बेफोरबो आरो जोंहा बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन मैगंबो दङो सोरबाया बेलेग बेलेग जायो। दा जेरैहाय जोंनो नांगौ जायो जे हाबायाव हाथा खुरनाय जे होनो। बेवहाय जोङो अनलाखौ बाहायो बे अनलाखौहाय नांगौ जायो अनलाजों दाउ जोंनिया बेवहाय संनो गोनां जाथारो आरो हाथा खुरनायाव। जेरै नारजिखौ बोहाय जे सोरबाया थैबा कासाव सारादुआव होनाय जायो जे जोंहा नार-नारजिखौ नार्जि जायाबा जे बिनि सुवाया थाङा होननानै बेखौ होनाय जायो नारजिखौबो बेयाव खासाव बाहायनाय जायो। आरो बेलेग बेलेग मैगं थाइगं जेरैहाय थालिर फस्लाजोंहाय अमा बेदरबो जायो सोरबाया। आरो सोरबाया नेरसोनजों साम'बो जायो बेलेग बेलेग थायो। जेरै नोंथाङा एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय जे साम'आ बेलेग बेलेग भाबनि थायो जे जेरै साम' गोलाव हां दाब्लाब साम' दाग्लाब आरो साम' गथा बेफोरबायदि बेलेग बेलेग थायो। नोंथासेगायावल'नो दों स' बेफोरबायदिनो संनानै जायो आरो जेरै हा दिंखिया बेफोरबायदिखौ एवनानै न'आव लाबोन बेफोरबायदिनो संनाय जायो जों गामि ओनसोलनि सुबुंफोर आरो जों गामि ओनसोल सुबुंफोरा। नोंथाङा माबा बुंनो सानबावो ना
औ थारैनो। औ नंगौ नोंथां नोंथाङाबो गोबांखौनो फोरमायबाय आरो जोंहा बिदिनो लोगोसे बर' सुबुंफोरा गोदो ओ गोदायनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि मुलि जातिय' बेसादफोरखौबो जों ओंख्रि जायो नङा नोंथां जेरै जोंहा दिं माबा मा होनो बेखौ ओ मानिमुनि बो जोंना मेसें बोथोराव माइ हानाय आबादफोराव ओंखारनाया बे खौबो जों जायो बर' सुबुंफोरा दाउफोरजों एवनानै। ओमफ्राय बिदिनो थाहैबाय जोंहा मा होनो बै ब्ला दिं मा होनो एलायसि एलायसि ना मा होनोम मोनला एलइसि हलाइसि ओमफ्राय दैमाफोराव मोननाय जोंहा कलम होननाय बुङो मोनसे ना फलं बिदिनो फुदुना बुथुवा दरंफुल बायदिसिनाफोरखौ जोङो बर' सुबुंफोरा जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ नंगो नोंथां।
बिजोंनो लोगोसे जोंहा मोनसे दं बे खिफि लेवाना मा होनना मोनसे दङ जोंहा न' एसे ओमफफ्राय मोनसे बिलाइ दंबोयोमोन सरलिं बिलाइना मा होनो बेखौबो जायोमोन। जोंहा बर'फ्रा आरो बेजों लोगोसे से जोंहा माथिगालदाब दाउ फेन्दा गोबां रोखोमनि आरोना माने जोङो जानाय लोंनायनि सायाव होनबा बर'निखौ जोङो राय रायला नायनानै फोजोबनो हाया मानोना जोंनिया गोबां रोखोमनि दङ ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा आं नोंथांजों बे समाव बेखिनिखौ रायलायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां जोंनाया राय्लायनाय समाबो जाबोगौ ना नोंथां
औ औ नोंथां
इयुनाव मालाबाफोर रायज्लायफिगोन नोंथां ना नोंथांनिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय
गोजोन्नाय थाबाय नोंथां
दा होमबा जों एसेयावनो दोनथ'बाय ना नोंथां
औ दे नोंथां